नोंथां
हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों।
आं दा नैबे आयदानि सायावनो सावरायनो सानदों ओ नोंथांखौ गिबियावनो आङो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिग हरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
दा आं सानदों आथिखालाव नैबे ससियेल मेडिया बा मोखां बिजाबफोरनि सायाव आङो एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
औ औ
दा नोंथाङा ओ बेनि सायाव फंनैसो बुं जे ससियेल
औ नोंथां ओ नोंथांनि अडिय'खौ खोनायाखैमोन हेल नोंथां। हेलौ नोंथाङा खोनादों ना हेल'